हेलौ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां ।
औ नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय ।
ओ होमब्ला जों आयदानि सायाव थोंजोङै सावरायनोसै बर'फोरा जे एम्फौ एनला बा जायो बेफोरनि सोमोन्दै माने नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा? मा माने जोंनियाथ' ओ गोदोनिफ्रायनो माने ए फो उम बेफोर मोन से माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोलिबोनायानो होनजायो माने जों जि जिङो जि जों आबौ आबैखौ नुबोदों बेफोरनिफ्रायनो सोलोंनानै जों दा सिमबो माने उमओ जाबोगासिनो बेफोरनि सोमोन्दै माने नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ दे होमबालाय आंङो मिथिनाय माखासे ओ फोरखौ एसे एसे फोरमायलांनोसै ओ एम्फौ एनलाखौथ' जोंङो ओ जोंनि माने बुंनांगोन आरो हारियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोदो गोदायनि सुबुंङा माने जाय जाय ओ एम्फौ एनलाफोरखौ जोंङो जानो हायो बैफोरखौ बासिनानै जोंङो ओ जानो लाबोदों आरो बेबायदिनो जोंङो दासिमबो जाबोदों ओमफ्राय जायो । ओ बिनि गेजेरावनो ओ जोंङो हायाव ओ सिङाव मोननाय जोंङो ओ गुसिंग्रा बिनि उनाव जोंङो ओ बुरबिया ओ जोंङो गांजेमाखौबो होननांगोन गांजेमा सिंखावरि ओ लोगोसे जोंङो ओ बिफां बिफांङाव मोननाय ओ गुनजेर ओ लोगोसे ओ जोंङो आरोबाव मोननो हा खैजिमा औ नंगौ ओ बिनि बिनि अनगायैबो आरो बेबायदिनो गोबां दंङ आरो जोंङो बैफोर ओ खुसेंग्रा होनोब्ला जोंङो बेखौ ओ हानिफ्राय जों जावनानै मोनो दाथ' दैज्लां बोथोराव आरो जोंङो जावाबाबो ओ दै अखानि दैजों बा दै बानाजों दै लोमनायजों जोंङो बोरियावनो मोननो हायो । बा मालाबा लाइटफोराव जोंङो अ लाइट सुनानै दोनोब्ला बैयावहा हराव फैनानै बाफैयो बेखौ हमनानै जोंङो जानो हायो आरो बेनि उनाव जोंङो बुरबि ओ बुरबाय बा बुरबियाखौ जोंङो फाख्रि बिफां बा बिदिनो बिलाइ जाय बिलाइखौ माने जानानै बिसोर मोजां मोनो बैफोर बिफांफोराव बिसोरो हराव बायो बानानै थायो । अब्ला जों बेखौ ओ हराव थांनानै ओ जोंङो फिस्रिनानै बा हाननानै जोंङो लाबोनानै बे एम्फौफोरखौ जों जाफैयो । थिग बिदि बेबायदिनो जोंङो खैजिमा खैजिमाखौ होनोब्ला जोंङो ओ इसपिसियेलि जोंङो बैसागोआव जायो आरो ओ बै सागोआव बयबो माने खोनसे बोथोरनि खोनसे जानांगौ होनो आरो ।
माने नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला माने खैजोमा जानायनि मोन माने बैसागो बोथोराव दे खैजोमा जायो दे बेनि माने रिजोन मा बेखौ बुंनो हागोन नाम मा मानो जायो माने
बेयो माने ओ बिनि रिजोनखौथ' आंङो ओ मोजां ओ माने खोनादोंमोन नाथाय बेखौ माने ओ मोजांङै गोसोआव गैला आरो आं माने दा बेखौथ' बुंनो हा नंला थेवबो माबा मोनसे बेयाव माने माबा मोनसे जाहोन दङ आरो बे जानायनि ओंथि दङ बेनि थाखायनो जोङो ओ बैसागो बोथोराव जायो आरो बेखौ बैसागु समावसो जोङो मोनखायो आरो बिनि बिदैखो बांसिनानो थाङा बिनि जाहोनखौ मिथिगौ? नामा?
आं माने मोनथिदों आरोना गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन होनोखौ मिथियो होननानै मिथियो खोमा माने खैजोमाखौ जों जे ओ एक्स' एक ओ जौसे आरो जौसे आरो से मैगं जायो। जे गोखा गोखै बाय जेब्ला बै मैगं थाइगंफोरखौ माब्लाबा माने बुथुमस्लाबनो हाया बा माब्लाबा मोना बो जानो हागौ माबेबाफ्रा टाउन फोरावना ओ आयफाय माने खैजिमाखौ जाबा माने दानगारो होनोजे माने बेमार आजार जायिनि थाखायसो जायो जायो जायो होनोथ'। माने ऐ इम फोरखौहाय हा गोखा गोखैफोर खौ हाननानै मान माने बुथुमनानै बेनिखायनो माने खैजोमाखौ जायो होनो आरोना‌।
माने बै ओ एक्स' एकथा गोखा गोखैनि सोलायै माने खैजिमाखौनो जायो आरो औ बेजोंबो बेजोंनो माने ओ समान आरो।
औ माने दि होननाय माने मोनसे
औ औ जानो हागौ औ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा बे जे जोङो एम्फौ लाथा जे फियो जे
नोंगौ औ।
औ बेनि सोमोन्दै माने माखा एसे फोरमायनो हो होनो हागोन? गोन नामा माने बेयो मानिफ्राय? मानिफ्राय माने एम्फौ फिसा फिसा सिखिरि जे फैयो जे बेफ बफोरखौ बैफोरखौ मानिफ्राय मोनो बा मा बेफोरखौ बेनि सोमोन्दै माने गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन आलादा आलादा आलादा जायोथ' फिसिनाया। माने बिसोरनो आदार जाहोनाय बिसोरखौहाय माने जोथोन लानाय माबायदि जोथोन लायो गुबुन गुबुन जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन जाया होमबा ओ बुंनो हागोन नामा नों
औ ओमफाय ओ बे एम्फौखौ ओ गुबैयै ओ जोलै लाखि यो नामा सिखिरि सिखिरिया सिखिरिया बिदै दैयो आमफ्राय बे सिखिरिनि बिदैनिफ्राय ओ बै एम्फौआ जायो आरो लाथा एम्फौआ। माने बेखौ ओ गोबां खा एसे नेमखान्थि दङ नाथाय नाथाय बे नेमखान्थिखौ आं बुंजोबनो हानाय नङा आरो आमफ्राय बिनि ओ जोङो बेखौ फिसा जानायनि उनाव जोङो ओ बिनो जाहोनो थाखाय जोङो एन्दा बिलाइ बा खारखान्दाय बिलाइ ओमफ्राय आरो दंबावो मोननैसो बिलाइ बेखौ जाहोना बेफोरखौनो जाहोनानै जोङो बेखौ फेदेरो आरो।
एन्दा बिलाइआ माखौ होनो माने माबेखौ होनो इन्दि बिलाइखौ ना माथो?
औ एन्दा बिलाइ इन्दि इन्दि बिलाइखौनो एन्दाबो होनो माने ओ ओनसोल लानानै ओनसोल।
अ जोंना इन्दि बिलाइ होनो आरोना।
औ एन्दाबो होनो आरो बेखौ जोंनिथिं बिफोर खौ जाहोनानै जोङो फेदेरनानै उनावहाय जुदि बैयो माने गाव न लुनो हानाय बा बेखौ जाय बुङो थुबनो फिथोब थोबनो हानाय समाव बा मोननाय ना मा बुङो बेखौ बै समावहा जोङो ओ आलादा बे समाव माने आदार जाला नालाय बिसोरो बे माने जों आलादा बिफां बा माबा एसे बिलाइ गोनां बा दालाय गोनां बिफांनि दालाय होयो आरो जों बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय बेयाव। अब्लानिया बेयाव थांनानै बियो फिथोब थोबनानै बिदिनो जाहोयो आरो मानेबा बे समावनो फिथोब थोबखांनायनि उनाव जोङनो जानो जानो जाहैयो ओमफ्राय जों बिथोबा आरो बायदिसिना खामानियाव जि दानाय ओ बायदि फोराव बाहायजायो आरो।
जोबोद बेसेन गोसा बेयो माने इन्दि फिथोबा जोबोद बेसेन गोसा माने बेयावहाय नों थां माने बेयावनो आं माने सोंथि सोंना सोंनो सानदों माने बेवहाय जे माने गु फुर गुफुरबो मोनसे जायो जायो इन्दि एम्फौ। एम्फौनि फिथोबा आमफ्राय आरो मोनसे बे हाय ओ एसे जारोम खालारनिबो जायो जे मानि थाखाय मानि जाहोनाव जायोबा बेयो।
अ औ बेखौ नोंथां आंथ बेखौ जेनेबा मिथिला थेवबो माने बे गोजा मोननाय मोनसे दंबावो बेखौ जोङो बेखौ जों फिसिया आरो जोङो बेखौ हाग्रायाव बिफांफ्राव मोनलाबायो बेखौ नोंथाङा मिथिगौना मिथिया
आङो माने आं आं नुनायावना नोंथां माने आं माने फोरमायना होनो सानदों माने आं नुनायावनो माने आं बिबायदि बे माने गुफुर गुफुर फिथोबखौ दस्रा जायगायावसो नुदों माने जायहाय माने आं नुनायाव माने माने फिसिनायाव फिसिनाय नुदों आंबो माने जोंनि न'आवबो फिसियोमोन एवाय माने आङो गोज बुरजा एसे जारोम ओमफ्राय बिसोरनो माने जि टाइमाव बिसोरो मोन मोननो टाइम फिथोब थोबनो टाइम जायो जे बे टाइमावहाय माने खान्थाल बिलाइ होयो आरो ना खान्थाल बिलाइयावहाय बिसोरबो थोब फिथोब थोबो खान्थाल बिलाइआव ओमफाय माने गोजा जारोम जारोम जानाय नुयो
औ माने खान्थाल ओ खान्थाल बिलाइयाव होयोब्ला जारोम जायो आरोना
मोनथिया आं माने बेबायदियाव माने आ जारोम नुदों आरोना बेखौ औ खान्थार बिलाइ होयै होयै बिसोरनो मोन नोंथां बेलग गुबुन गुबुन जायगाथ' गुबुन गुबुन होयो ना दा जोंनियाव माने जोंनि ओनसोलावहाय जि नुदों माने उम बिसोरखौ जाहोनो थाखाय माने दस्रा गुबुन गुबुन गुबुन जायगायावहाय था सोमलिनि बिलाइखौबो जाहोयो नो गुबुन गुबुन जायगायावहाय आरो खारौ खान्दै बिलाइखौबो जाहैयो आं फुंआवनो माने इन्दि बिलाइखौल' जाहोयो आरो ना माने इन्दिल' बे मोननै बे मोननै बिलाइखौल' आङो मा बाहायनाय नुनो मोनदों गोमो गोमोन मोननाय टाइमावहाय फिथोब थोबनो थाखाय बिसोरनो खान्थाल बिलाइ बेनि उनावहाय बिसोरनो जा गोरलैनिफ्राय जि देरजासिम मोनजासिम बिसोरनो इन्दि बिलाइखौनो जाहोयो आरो ना
औ होयो बिदिनो ओ माने बाहायजायो आरो गावबा गावनि बे माबाया मोननो थाखाय बिलाइ होनाया आलादा बिफांनि बिलाइबो होजायो जायफोरा एसे बिलाइ गिदिर माने ओ बासाल थाव बा फिथुफ थुबथाव बैफोरबायदि बिफांनि दालायखौ होयो आरो बेयाव ओमफ्राय ओ आरो मोनसे मोनसे मोनसे जाद दंबावो ओ जायखौ जोङो माने बेखौ जोङो फिसिया हाग्रायाव मोनो माने हाग्रायाव बिफांफोराव बा न'नि बिफांफोराव थायो बेयो बेयो जारोम जायो बेबो जायखौ मुगा होनो जोंनिथिं मुगा होनो आरो मुगा लाथा होनो माने बेखौ जों बेखौ खौबो जायो जोङो ओ बेबायदिनो सेम लाथा बायदिनो जायो आरो। बियो माने ओमफ्राय फिथोबा ओ जारोम जारोम जायो आरो।
औ माने आथिखालाव नों नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनाय एम्फौ फिसिनानै न'आवनो माने इन्दि माने बे फिथोबनिफ्राय इन्दि थाव ख्रि लुनाय नुगो ना नुवा?
ओ नोंथां ओ सिगाङाव नुदोंमोन जों गावनि न'आवबो नुदोंमोन जों आबैमोनखौ ओ फिसिनानै बिदि खालामनाय बा इन्दि ओ लुनाय ओ नाथाय आथिखालाव आं बिदिथ' जोंनि ओनसो मानोना साफा सानै ओ दङ खोमा खनायै खना खना खनला फिसिनाय ना थाय बि ओ माबा थाव खु लुनाय बा इन्दि बि फिथोबखौ खुन्दुं लुनाय जोङो नुनो मोनलाखौनो माने गैयाखोनो होननानै बुंनांगोन आरो दायो जोंनि ओनसोलाव मिन माने दानि बो गोदान ओ जोलै फोरा माने बेखौ लाइमोनफोरा माने मिन्थिलानो।
औ थावख्रिया मा औ बेखौ मोनथि नाय नंला आरो।
औ नों गौ नंगौ।
माने सिगाङाव आं बा बोसोरनि सिगां नुदोंमोन दा माने दाथ' नुना मोनाखै आरो ना एम्फौ फिनायाबो न'खरसे न'खरनै दङ। सोरबा सोरबा माने फै औ फिसिनाय नुनो मोनदों आरो दाबो दङ दं? न'खरसे न'खरनै थु आथि खालावहाय माने बि थावख्रिखौ लुयोमोन जे थावख्रिखौहाय लुला थावख्रि लुला आरो ना बेखौहाय माने दाइरेक माने बेफारि फोर फैबाथाय फालांगि माबायाव डाइरेक्ट फानहरो आरो ना। केजि हिसाबैहाय फिथोबफोरखौ निजे माने खस्थ' खालामला आरो बे
औ नंगौ। दे अ दे होमबा नों थां दोन्थ'नोसै। औ।